खोनादों नोंथां औ नों बोरै दं। आंब मो ओ दङ नोंथां।
औ नोंथां आ औ नोंथां आंनि फन हरनायनि जाहोना। बेनोदि आं दा जों दावबायनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदों नोंसा सावरायनो हागोन ना औ औ दा नोंथाङा औ।
औ। गोबां रोखोमनि दावबायनाय दङ जेरै जोङो। दावबायनाय होनोब्ला जेरै जों न'खरनि फारसे सोंगोरनानै लानांगौ जायो। औ आरो जों लोगोफोर लोगोफोरनि जागा जोङो सोंगोरनानै लानाय जायो।
औ औ नंगौ दा नोंथाङा बिदिब्ला दावबायनाय होनब्ला नों। थाङा मा मा जायगायाव दावबायहैखो एसे फोरमायनो हागोनना नोंथां।
दावबायनाय होनोब्लाथ' गोबां रोखोमनि दावबायनाय दङ जेरै जोङो दावबायनो थाङोब्ला जेरै लोगोफोरनि फारसे सोंनानै लाग्रोनाय जायो। आरो फेमे आरो जों न'खरनि बागै सोंगोरनानै लानाय जायो। औ नोंथाङाबो हायोब्ला एसे फोरमायना हागोन
आंबो बिदिनो दावबायनाय होनोब्ला न'आव न'आव सोंग्रोनानै जोङो दाउबाय नांगौ आरो जेराव दाउबायहै गोन लोगोफोर जों बाथाय जों लोगोफोरनियाव एसे नानै लाग्रोनानै जों बहा थांगोन बेखौ एसे सावरायनानै जों थांनाय जायो आरो नों थां आरो औ आरो बिदिनो नोंथाङा दावबायनाय होनब्ला नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायना फैखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
जोङो गुबुन गुबुन जायगायावबो दावबायनो थांनो मोननाय जादों
औ नंगौ नोंथाङा ओ जायगानि मुंफोरखौ एसे बुंनो हागोन नामा
खोनादों ना
खोनायाखै नोंथां
औ नोंथाङा जायगाफोरनि मुंखौ
औ हागोन
औ
जेरै जों बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो ओ जेरै ओ' दावबायनो थांनायाव जेरै हजाय क'क्राझार जेरै गुवाहाटि आरो जेरै बगामाति दि मानास बेफोराव आं दावबायफेरनो मोनबाय
औ नोंथाङा दावबायनानै गोसोखौ माबायदि गोजोननायखौ मोननो हायो
दावबायनाय होनोब्लाथाय जेरै जोङो जेरै जोङो बिफां लाइफां जेरै नुफेरै मानसिखौ नुनानै जों गोजोननाय मोनो
औ औ नंगौ बिदिनो गुबुन गुबु औ नोंथां जोंङ बिदिनो दावबायनाय होनोब्ला जोङो गोबां मिथिफेरै जायगा बा मिथिफेरै सुबुंफोरखौ जों लोग गो मोनो आरो जायगाफोरखौ नुनानै जोङो गोसोखौ एसे गोजोननाय मोनो। जेरै जों गोसोआव मायबाफोर दुखु साननानै थादोंब्लाबो जोङो दावबायहैनो मोनबा बेरायहैैनो मोनबा जोंनि गोसोआ एसेबाबो स बां मोनो आरो नोंथां आरो बिदिनो ओ लोगोफोरजों दावबायनाय होनोब्लाथ रो जों लोगोफोरजों ओरैनोबाबो जोङो लोगोफोरजों थानो मोनब्ला गोसोखौ एसेबाबो खुसि मोनखायो आरो बेबायदिनो आरो लोगोफोरजों दावबायहैनानै गोसोफोरखौ जोबोद मोजां मोनो औ
औ हागोन आ मा मा जायगायाव बेरायनो मोनखो
औ नोंथां जोङो बिदिनो जोंनि ओनसोलावनो खाथि खालानि ओनसोलाव जोङो अ बेफोरबायदि भुटान आरो ओ बगामाथि बे फोरावनो आं दावबायनानै फैबाय आरो ना
औ थारैनो जेरै बेफोराव दाव बायनानै नोंथाङा मा मा नुबोनो मोनखो
औ नोंथां आं बिदिनो बगामाथियाव दावबाय हैनानै ओ बिदिनो हाजो नुदों दै नुदों बिदिनो ओ गोबां सुबुंफोरा दखान होनानै ओ फिथाइ सामथायनि दखान हो फालांगि होनानै ओ फाननायखौ जों नुनो मोन
ओं थारैनो जेरै जों दावबायनो थाङोब्ला आं थ जेरै जों दाव आं दावबायनो थांदों जेरै आङो ओ सुकि दारागाव जेरै बगामाथि बेफोराव आं थांनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गुबुन हारि नि मानसिफोर नुनानै आंबो जोबोद गोजोन्नाय मोनदों जों जोंनि ओनसोलनिल मानसि जोंनि ओनसोलनिल मानसिफोर थाङा गुबुन गुबुन हारिनिबो मानसि फैयो जेरै जेरै जोङो बेराय ओ दावबायनो थाङोब्ला जेरै जोङो फिथाइ सामथाइ जेरै दाथ जानानै जा गरम बोथोर नालाय जेरै जों फिथाइ सामथायाइफोरखौबो आरो मानसिनि थाखाय ओ मानसिनि थाखाय दैया गोनांथिसिन
औ थारैनो नंगौ ओ
बायदिसिना लांनानै जों बेरायहैनायाव बेरायहैनानै जाहैनाय जायो
औ औ जों बिदिनो लावखार ओंखामबो जाहैनाय जायो आरो
औ नंगौ थारैनो जेरै जोङो दावबायनो थाङोब्ला जेरै दै बाज्रुम आरो दैमा आरो बिफां लाइफां जेरै बिबारफोरथ दाथ बिबार बारनायनि दिन बेफोर खुनुनो मोननोसै।
औ थारैनो। नोंथाङा मानासाव थांखांबाय होन्दों नोंथाङा मानासाव मा मा नुबोनो मोनखो एसे फोरमायनो हागोन नोंथां।
मानासाव थांब्ला जेरै ओ साहा बागानबो नुबोयो जेरै लामा लामा साहा बागानफोरखौ जों नुनो मोनो। जेरै जोङो मानास होनब्लाल' जाया जेरै जोङो मानासाव थांनो थाखाय जोङो जोङो थाबायनाबो थांनो हाया जेरै जों गारिनि गोनांथि जायो।
औ थारैनो।
औ।
गारिफोरजों।
औ जेरैथ' जों गारि बुंब्ला जोबोद रोखोमनि गारि दङ जेरै जोङो स्कुटिफोरजोंबो थांजायो जेरै बासफोरजोंबो थांजायो। औ आरो बेहाय बेरायहैनो जेरै मासाव बेरायहैनो थाखाय जेरै जिबनि गोनांथि जायो। जों औ नंगौ। जेरै जिब जुनार जों नुनो मोनबो। हेल'
ओ बिदिनो नोंथाङा बिदिनो गोबां जायगायाव दावबायहैनानै नोंथाङा माबे मोनसे जायगाखौ साबसिन मोजांसिन नुबोदों एसे फोरमायन हांगोना नोंथाङा।
बुंनो थाङोब्लाथ' गासैबो जायगायानो समायना। जेरै जोङो बेरायनानै मोजां मोनो जेरै दावबायनानै मोजां मोनो जोङो औ नुफेदै मानसिखौ नुहनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनो। औ दाउबायनानै जोङो। जोबोद गियान मोननो हायो मानोना जोङो जेरै नुफेरि जायगाखौ नुयो जेरै सिनायै मानसिखौ सिनाय सिनायो जेरै जोङो बेफोरखौ आरो आरो जों दावबायनानै जोबोद मोजां मोनो।
बिदिनो गोबां मानसिफोरनिफ्राय गोबां गियानबो मोनो।
औ गियान मोननो हायो जोङो- गेदेर गेदेर मानसिनिफ्राय जों जोबोद गियान मोननो हायो।
औ औ नंगौ।
औ खोनायै बाथ्राखौबो खोनानानै जों। जोबोद गोजोननाय मोनो। दावबायनो थाङोब्ला जोंनि गोसोआव उसिथावो औ।
नोंथां
औ नोंथां नोंथाङाबो हायोब्ला एसे फोरमायनानै हो।
औ नोंथां जोंबोब ओ जोंबो बिदिनो ओ गोजान गोजान जायगायाव थांनो मोनब्ला जों गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो बिदिनो गोबां सुबुंफोरनिफायबो गियान मोननो हायो।
औ नंगौ थारैनो। दाथ' बिफां बिबारफोरनि जेरै फट' लानो थाङो मानसिफोरा बेफोरखौ नुनानैबो जों गोजोनो जेरै दाथ' बिफां बिफां गोरलै गोरलै बिलाइ खिलिनाय जेरै बिबारफोरखौबो जों नुनो मोनो बायदिसिना गाबनि। जेरै जों दावबायनो थाङोब्ला बेफोरखौ नुनानै जोंनि गोसोआ जोबोद गोजो ननाय मोनो।
औ जों दावबायनो थाङोब्ला बिदिनो
औ दै बाज्रुमफोरबो जों नुनो मोनबोदों आरो जेरै जोङो बेरायनो थाङोला जेरै गान्दा गान्दा मैदेर आरो जेरै ओ दाउराइफोरखौ जों नुनो मोनबोयो। गोबां रोखोमनि जिब जुनार दङ मानासावबो।
औ नंगौ बिदिनो बेफोर ओ बेफोरबायदि जायगाफोरखौ नुनानैनो जो जों गोजोननायखौ मोननो हायो आरो दावबायनो थांनायाव औ नं
औ थांबाय नोंथां। जोबोद समायना आरो दै बाज्रुमफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो मानसिफोर मानसिफोराथ' दानि दाथ' गरम बोथोर नालाय दों दुगैनाय एबा जोङो बेफोरनि बिसोरनि गाननाय जोमनाय जेरै जोङो नुनो मोनबोयो जेरै गुबुन गुस गुबुन ओनसोलनिबो मानसिफोर फैयो। बेफोरखौ नुनानै जों गोजोननाय मोनो।
औ औ बिदिनो ओ जोंनि ओ खाथिनि ओनसोला जाबाय सुकि भुटानजों नांजाबनाय नङा होनबा नोंथां औ जों भुटाननि मानसिफोरखौबो जों नुनो मोननाय जायो। औ नंगौ औ गोबां मानसिफोरानो बेयाव लावखार ओंखामबो जानो थां
औ थारैनो। जेरै जोङो लावखारखौ जों मानो होन्नाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
खोनायाखै नोंथां।
जेरै जोङो सुखि दारागाव जेरै बेफोराव लावखार ओंखाम होनाय जायो बेफोरखौ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना
औ औ नोंथां ओ सुकिदारागावआव जोङो बेथ' मोनसे पिकनिक स्पट होननाय होनो जेरै बेनि थाखायनो जोङो बेयाव ओ सुकि दारागावआव जोङो ओ गासिबो बोसोर गोदानफोराव बा एबा ओ जिखुनु टाइम फोरावबो जोङो थांनाय जायो आरो लाव लावखार ओंखाम जाहैनानै जोङो रंजाहैनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो ओ जायगा जायगाफोराबो जोबोद गोजोन आरो दै हाजो हाला बेफोरखौ जोङो ओ नुनानैनो जोङो लावखार ओंखाम जाहैनाय जायो आरो औ नंगौ ओ बे सुखियाव सुखियाव जोङो जिब जुनारबो नुनाय जायो जेरै मैदेर फोरखौबो जों नुबोनाय
औ थारैनो दाावमा दाावसाफोरखौबो नुनो मोननाय जायो। जिब जुनारनि बाथ्राखौथ' जों बुंस' हाया जोबोद रोखोमनि दङ।
औ नंगौ थारैनो ओ नोंथाङाबो नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो जोबोद समायना नुबोदोंना नोंथां सुक
औ नंगौ नोंथां नुबायना नोंथां दे होनब्ला जोंना स माबो जाबाय
औ नंगौ नोंथां आसा खालामो उनाव नोंथांजों राय्लायफिननो मोनगोन होननानै औ दे बिदिब्ला नोंथां औ गोजोननाय थाबाय।